औ नोंथां
अ मोनाबिलिनो गोजोन हामबायनाय जासिनाय थाबाय नोंथांनि
औ नोंथां
औ नोंथांजों आङो दसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ जोंनि माने बर समाजा माबायदि जिउ खुङो माबाय जि राहायै बर' समाजाव जिउ खुंनाय जायो आं बिनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ औ नोंथाङा
औ बिदिब्ला आङो नों थांनि सिगाङाव फोरमायनानै ओ आंनि मोनदांनायखौ होनो सानदों जे बर'फोरा माबायदि जिउ खुङो बेनि सायाव औ ओ बर' समाजाव जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्ला बर'फोरा बर' सुबुंफोरा गा हायै आबाद गाहाय सुबुं बाद बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आ बाद मावनानै जिउ खुंग्रा मोन से हारि नंगौना नोंथां
औ नोंथाङा औ नंगौ
बर' फोरनि ओ आबाद होननानै बुङोब्ला बिसोरनि गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो ओ माइ आबाद खौनो गिबियाव मिथिग्रोनाय जायोमोन
औ नोंथां औ
बरफोरा माइ आबादखौनो मावनानै जिउ खुंनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोननाय जायो बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ माइ आब बाद मैगं थाइगं गोबां खेथि खालाम नानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनोना नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ बेबोथ
ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो हादान सिफायनानै जिउ खुंनायखौबो जोङो बर समाजाव नुनो मोननाय जायो बर बर समाज गावहाय गावसोरनि जानायखौ गावसोरनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय ना हा मैहा ना लायनानै ओ बिदिनो लाबोनानै जाफैनाय एबा ओ बारा बिदिनो बुरजा मोनोब्ला बिसोरो फान फाननानै रांबो खामायो
औ
आरो इदिनो बिसोरो नाहा मैहा बेदर नायनायनि अनगायैबो ओ अरनबारि फोरावहाय थांनानै मैहुर खालामनाय जेरै जिब जुनार बेफोरखौ मैहुर खालामनानै बिसोर आरो लाबोनानै जा फैयो आरो बिसोरो ओ गावसोरनाव जानानै आर फरायनायखौ बिसोर माने फाननानै रांबो आरजिनायखौ जोङो बिसोर बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो नं
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बर' सुबुंफोरा गोदो गोदाय ओ बिसोरो अरनबारियावनो बा हाग्रा बारियावनो थानानै जिउ खुंग्रा सुबुंमोन आथिखालाव नाथाय बिसोरबो ओ गामि मोनसे गामि दानानै संसार जानो रोंबाय गामिनि अनगायैबो बिस बिसोरो ओ टाउन सोहोरावबो थानानै जिउ खुंनो सोलोंबोबाय नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो बिसोरो गोदो हाग्रायावनो थाना हाग्रानिनो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंखौ बिसोर जायोमोन। आथिखालाव बिसोर गामि सोहोर टाउनाव थादोंब्लाबो बिसोरो ओ हाग्रा बंग्रायाव थांनानै बा हाग्रा बंग्रानि मैगं मैलाखौनो बिसोर जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
ओ ओ
आरो गामि ओनसोलनि सुबुं होननानै बुङोब्ला जों गामि ओनसोलनि सु बुंफोरा जिउ खुंनो थाखाय गामियावहाय ओ न'खर न'खर बयनियावबो मैगं थाइगं गायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बिसारो ओ गोरान खेथिबो खालामो। गोबां आबाद मावो। जों जेरै हानि सबाय, सबाय बिमा ओ खेरे ला ओ पटल लाव
औ
आरो जिंखा बहल
औ नोंथां।
बिसोरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नंगौ ना नों
औ नंगौ नोंथां नंंगौ।
बिदिब्ला नों थांङा ओ आंनिफ्राय साबसिन ओ नोंथांनि मोनदांनायनि गेजेरजों आंनो फोरमायगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय।
औ नोंथां। बर'फोरनि जिउखुं नाय नि राहा होननानै बुंब्लाथ बरफोरा जै जै जाय फुंखानि गेजेरजों थांनानै थायो एबा जिउ खुङो बेखौनो जोङो जिउ खुंनायनि राहा होननानै जोङो बुंनाय जायो।
औ औ
बर फो फोरनि जिउ खुंनायनि राहा होननानै बुंङोबाथ नोंथाङानो बुंखाबाय। बर फोरा आबाद गाहाइ समाज आबादानो बर ब बर फोरनि एबा बर समाजनि थांना थानायनि गाहाय फुंखा।
औ औ
बर फोरा गाहायै माइ आबाद मावो नाथाय बोथोर लायै बोथोर माइ आबादनि अनगायै गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै बेसर फाथो बेफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैबो थोर लायो बोथोर थान्दा बो थोराव जेरै लाइ लाफा बा मुला बायदि ओंख्रि फोरखौ जों गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरखो नआव जानायनि थाखायल नङा नाथाय न'आव जानायनि अनगायैबो फाननानै रां आरजिनाय बेबायदिखौ रां आरजिनानै जिउ खुंनाय बे बेफोरखौ जोङो बर समाजाव जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
आबादनि अनगायैबो बर समाजाव बर फोरा जिब जुनार फिसिनाय जोङो नुनो मोनो जेरै गाहायै जों अमा फिसिनाय
औ
बर फोरा अमा फिसिनानै नखर खुंसा नखर खुंनाय एबा नखर नखर सासुं सोनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो गोदान गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै गोबां बर नखरावनो मासेनि बांसिन अमा फिसिनानै अमा बिमा खालामनानै अमा फिसा साफोर जाहोयो आरो बे अमा फिसाफोरफोरखौ नआव फिसिनायनि अनगायैबो फाननानै गोबां रां आरजियो आरो बे फिसाखौ जाहोना देरहोना देरहोनानै आरो गोबां रां मोननाय बायदि बेफोर बेफोरबायाददि खालामनाय जों नुनो मोन आरो अम बे अनगायै जेरै मोसौ बरफ्रा मोसौ सौ बोरमा दाउ बायदि फिसियो बोरमाफोर बोरमाफोर जों बर' समाव बांसिन बाहायनाय नुनो मोनाबो नाथाय आथिखाल गोदान मुगायाव जोङो फिसिनाय खो जोङो नुनो मोनसै बोरमा खो फिसिनानै बर' बर' न'खरफोराव बेबायदिनो खरसा सुंसनाय आरो उम खुंसनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो दाउ दाउफोरखौबो बर फोरा जानो थाखाय फिनायनि अनगायैबो बेफोरखो फाननानै रां आरजिनानै नखर खुंनाय बे बेबायदिखो जोंङो नुनो मोनदों
हो जिब जुनार फिसिनायनि अनगायैबो बर समाजाव जोंङो नुनो मोनो जेरै आखाइ दामिन एबा आखाइ सिल्प
औ औ
आखाइ सिल्पनि गेजेरजोंबो बरफोरा थांना थानायखौ जोंङो नुनो मोनदों गोबां बर समाज फोराव आखाइ सिल्प थांना थानायनि मोनसे फुंखा एबा राहा महरै जायगा आवगन लानायखौ जोङो नुनो मोनो दों
औ
बे आखाइ सिल्पआ बर समाजाव गोनां बर समाजनि माखासे गो गोनांथिफोरखौ सुफुंनाय सुफुंनो नायनि थांखिजों जोनोम जादों होननानै जोंङो बुंनो हायो मानोना जिउ खुंनाय समाव गासैबो बिथिङाव गोबां सिल्पनि जोंनो गोनांथि जायो आबाद मावनो थाखाय जोंनो नांगोलनि गोनांथि जायो जंगाल मै सुनां जुंगाल बायदिखौ जोंनो गोनां जायो जायफोरखौ बरफोरा गावसोरनो गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लायो। बेफोरखौ दं फां आरो औवाजों बानायायनायखौ जोंङो नुनो मोनो। दोखोल खामफ्लाय दामफोर ओ एबा आबादजों सोमोन्दो थानाय जायफोर मुं सिल्पफोर बे सिल्पफोरखौ बरफोरा गावनो बाहायनायनि अनगायैबो फाननो थाखाय दाननाय एबा बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनो जायनि गेजेरदों नखर सुंनायाव हेफाजाब होनाय एबा नखर खुंनायाव रांखावरिनि
औ।
जि फुंखा बेखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जेरै न'खराव बाहायनाय जेरै संग्राय सान्द्रि खादा थन्द्रा बेफोरनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन आखाइ सिल्प' बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जायफोरखो बर'फोरा न'आव‌ बाहाय बाहायनायनि अनगायैबो फाननो थाखाय बाहायो। एबा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायै जेरै ना हमनाय ना हमनाय समाव बाहायनाय जेरै आखाइ सिल्प'फोर जेरै जेखाइ, खबाय, सेन, हखा बायदि बायदि बेफोरखौ बर'फोरा गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायल' नङा नाथाय बेफोरखौ फाननानै रांखावरि आरजिनाय बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो बर'फोरा एबा बर' समाजा जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बर'फोरा आबाद गाहाय समाज नोंगौ आरो बिसोरो मोनसे बिफा गाहाय समाज बर'फोरा बिफा गाहाय समास बिस बिस बिसोरनाव बिफाफोरनि एबा हौवाफोरनाव बांसिन मोनथाय एबा गोहो थानायखौ जोङो नु नो मोनो नाथाय आथिखालनि मुगायाव समान समानब्लाबो नाथाय बांसिन हौवा एबा हौवाफोरनियाव एबा बिफाफोरनियाव बांसिन गोहो थानाय जोङो नुनो मोनो जाय जेरै- बर' न'खरा बिफाफोरनि गेजेर जोंनो सामलाय लांजानाय एबा सोलिनाय खौ जोङो नुनो मोनो
औ औ
औ आरो बेबायदिनो बर'फोरा जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बर'फ्राबो आबाद आरो जिब जुनार फिसिनाय आखाइ शिल्प'फोरनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन राहानि गेजेरजों जों थांनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै- नाहा मैहा थांनानै बर'फोरा गावसोर जानायनि अनगायैबो बिसोरो बेफोरखौ फाननानै रां आरजियो जेरै- हाग्राफोराव थांनानै बर'फोरा जेरै हाग्रानि मैगं थाइगं बेफोरखौ बुथुमनानै बर'फोरा जायो आरो जानायनि अनगायैबो बिसोरो बेखौ फाननो थाखाय बो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे बायदिनो बर'फोरा मि थिंगानि सायाव सोनारनानै जिउ खांनायखौ जोङो नुनो मोनो औ दे अब्ला नोंथां जों एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा दिनै
औ दे नोंबां जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिस औ थेंकिउ।
दे नोंथां दे